अ नोंथां हेलौ
हेलौ
अ हेलौ हेलौ आं खोनागासिनो दं दे
खोनादोंना नोंथां
औ खोनागासिनो आं नोंथां हेलौ
बिदिब्ला गोदोनि गाननाय-जोमनाय
औ
दानि आथिखालनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथाङा दान्दिसे सम रायलायनो हागोन नामा
औ रायलायनो हागोन दे नोंथां आं दा जेबो खालामथ'वाखै रायलायजागोन दे दे बुंलाय नोंथां
दा आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां दे बुंलाय
गोदोनि गोदोनि जुगाव गाननाय जोमनायनि सि- सोमोन्दै नोंथांनो एसेब्लाबो आं फोरमायनि
औ दे
गोदोनि गाननाय जोमनाया आथिखालनि मुगाजों
औ
गोरोबा होननानै बुंजायो गोदोनि गोदोनि जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाया आखाइजोंनो दानानै लुनानै बा एम्फौ फिसिनानै जों बर'फोरा खुन्दुं बहननानै
औ
दे बुंलाय नोंथां खोनाबायदों दे आं
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनागासिनो आङो
हेल'
खोनादों खोनाबाय दं दे आङो आं खोनागासिनो नोंथां आं खोनागासिनो दे बुंलाय
हेलोव
अ हेल' आं खोनागासिनो दं दे
खोनायानो
खोनागासिनो नोंथां आं खोनागासिनो खोनाबाय दं आङो
ओ ओ एमफोवखोव जेनेबा जों बर'फोरा फियो न'खर न'खरनो फिनानै जोंनि बर'फोरा ?
औ
गोरलै समाव इन्दि बिलाइ गोरलैबा बे समाव इन्दि बिलाइ गोराखौ होनानै फेदेरनानै
औ
बेखौनो थावख्रिजों खुन्दुं लुनानै
औ
मावनानै जोङो सि जोम बा दख'ना बेफोरबायदि
औ
मुगानि जोंनि
औ
दानानै लुनाय हा हा
अ'
औ
ओ आथिखाल मुगायावहाय बेफोर बायदिया खम बिबांनि जालांबाय
औ
बेनिखायनो जोङो जों आ खुन्दुंखौ जोङो पादनि पादनि दखना फा आरो हेल' हेलौ